हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों दे
अ जों बिदिब्ला दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां
अ बिदिनो बर'फोरनि संनाय जानाय बिदिनो उ दाउफोर फिनाय बेनि बागै रायलायनो नामा
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा जागायग्रोदो
अ ओ जोङो बर'फोरनि जानाय बिदिनो संनाय होनोब्लाथ' जोङो बर'फोराथ' अनला खारै सबाइ खारै बिदिनो नाफाम बाथोन आरो इदिनो। दा ओ गुबुन गुबुन दं आरो ना खारै संना जानाय बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' अनला। खारिया जोबोद मुंदांखा बर'ब।
औ औ।
अनला खारैखो‌ बोरै सङो होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिगौ माबोरै सङो।
औ।
अनला खारैजों इदिनो दाउ होनो थाङोबा। जोङोथ' बिदिनो ओ अनलाखौ ओ बिदिनो माइन। ओ माइरंनिफाय मोननाय जायो जेरै जों माइरंखौ सोमना दोनबाय सोमना दोननानै जोंङो। दसे सम सोमनानै जोंङो बिदिनो। बोखांना दोनबाय रुइ जेब्ला रुइयो ओमफाय रुइखांनानै बिखौ जोंङो। गोरान एसे फोरानस्रोनानै जोंङो उवालाव देयो जेरै खायफाया दिंखियाव देयो जोंङोब। उवालाव देयो आरो ना।
औ।
बिदिनो जोङो देनानै अन गुन्दै बानायना लाबाय अन गुन्दै बानायनानै। जोङो बिदिनो सारायाव जोङो। दै गुदुं फुदुंना लाग्रोबाय लाग्रोनानै जोङो अन गुन्दैखौ सारना होबाय। बिदिनो सारद--। बिदिनो दसे खम इ सम इदिनो सो-सार। लानानै इसे ओय गथा खायोनालाय अनलाया इदिनो जोंङो सागंज--। जों सारना होयो माने ना माबाना होयो आरो ना। सागंजों औ। ओमफाय बिदिनो जोंङो दसे सम थानानै इदिनो सं। थंख्रि संख्रि एबा हाल्दै हालदैथ' होखाया नालाय। संख्रि ओमफाय जोंङो बिदिनो खारै होना होबाय। खारै होनानै जोङो खोबना दोनबाय बिदिनो थायोद--। थै जोंनिया अनला ओंख्रिया इदि जाहैयो आरो। आरो होननो थाङोबा जों। जोङो अनलाखौ गुसुबासो जानो गोथाव मोनो आरोना।
औ माने हरसे थानानै आर--।
औ सानसे इदिनो हरसे बासिबा इदिनो।
औ औ ओमफ्राय जोङो। अ अनला खारैखो औवा मेवाइजोंबो जायो।
औ अनला औ औवा मेवाइजोंबो जायोथ' आरो खायफाया आरो दाउजो जायो। खायफाया आरो ओरैनो मटरफोरजों जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंङो सबायद सबाइखौथ' नोंथाङा जायोना?
औ जायो नोंथां।
अ सबबायखौथ' बोरै सङो? नोंथाङा मिथिखायो।
औ नंगौ नोंथां।
फोरमायना होलाय मादि सङो नोंथां।
अ सबायखो ओ सबाइखो न'आव न'आवबो माबा जायो। फोजायो नाथाय बांसिनानो दानिया हाथाइनिफ्रायसो बायनानै औ। बायनानै लाबो ओमफ्राय बेखौ सबबायखौ सोमना दोनग्रोयो खोनालाय आं संफेराखै नालाय। आं बारा मिथिया।
खौ माने बिदिनो खायफाया मोजांबाथाय ओयदिनो रेद इदिनो बालास--। सोला मोनाबाथाय इदिनो दाखोरफोर गैयाबाथाय इदिनो खायफाया ओरैनो बास्रि। बासि सोनानै ओ माबाया सायाव गुदुं। बिदिनो एवना होयो आरो ना बिदिनो। सुस्रानै गुदुं जाब्ला जेब्ला जोङो गुदुं जानानै जोङो देयो आरोना खायफाया देयो आरो खायफाया आरो बिदि देग्रा माबा मोना मोना होमबा बिदियाव देयो आरो ओखफाया आरो इदिनो जिगाब होनानै उवालाव देयो आरो देनानै जेब्ला गेब्लेयो जोङो सबायखौबो बिदिनो अनला बायदि दै गुदुं खालामनानै संनाय जायो आरोना
औ
आरो बिदिनो खायफाया सबायजों साम'बो जायो खायफाया ओ लकेल दाउ जायो आरोना न'नि फिनाय उम खायफाया आरो ना गोरान नाथुर बिदि होदलायो आरो बांसिनानो जोंना बिदिनो ओ दाउ बेदरजों जानो गोथाव मोनो आरोना जोङो सबायखौ खौ आरोथ' जोङो खारैखौ बिदिनो मोना जोंथ' खारैखौ बिदिनो थास' थास' नङा थालि थालिरनिफ्राय मोननाय जायो
औ खारैनिफ्राय बानायो औ खारैखौ औ
बिदिनो जोङो थालिरखौ बिदिनो ओ दानना लाग्रोबाय दाननानै जोङो फिसा फिसा बिदिनो गोलाव गोलावनो जोङो दानना लानानै बिदिनो सानदुं गोसायाव जोङो ओ फोरास फोरानबाय आरो बिदिनो खायफाया सप्तासे खायफाया सानथाम सानब्रै बिदिनो आरो
बिदिनो दाननानै जोङो फोरानस्रोनना लाबाय फोराननानै जोङो बिदिनो सप्तासे उनाव जोङो ओ सावो आरो सावनानै बिनि हाथ'फ्ला एबा हांगारखौ जोङो बिदिनो खायफाया ज' खायफाया आरो टिफिन बिदिफोराव ओ सोमो आरोना दै होनानै बिनिफ्रायनो जोंना खारै जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बर'फोरा बो बिदिनो दाउ अमा हांसो बोरमा मोसौ बिदि फिखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां जोंना ओ ओमफ्राय बर' नि ओंख्रि होनबा आरो नारजियाबो गोलैयो नारजि औ नोंथाङा मिथिगौना नारजिखौ बोरै सङो
नारजिखौथ' आङो संफेराखै थेवब्लाबो आं बेलेगनि संनायखौ एसे नुदों आरोना
औ नारजियाथ' फाथोनिफ्राय फोराननाय
ओ नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय मोनो फाथोया ओमफ्राय जोङो फाथोखौ जोङो बिदिनो फोराननानै एबा बिदिनो गिदिर जारां फोरानसारनानै जोङो बिदिनो नारजि बानायनाय जायो आरो
औ
गोबावनो फोरानबाय आरो फोराननानै बिदिनो नारजि जालांसिगोन आरो बिनो रानबानो
औ औ औ
नारजिखौ बोरै सङो होनबा आङो आंनि मिथिनायाव आरो ना बिदिनो बेखौबो दै गुदुङावनो
ओ फास्स्टआव नारजिखौ सोमग्रोयो खोना ना नोंथां?
अ बेथ' बेखौथ' सोमग्रो खानांगोन जोङो मानो होनबा नारजिया सोमाबा जायाना
औ डाइरेक्ट संनो हाखाया आरोना
हाया मानो होनबा ओ खायफाया नारजिखौ गोखााद्राय मोनो नालाय
औ खायफाया माने गोखाद्रायनि थाखाय
रुगारनानैबो दोनो खायफाया आरो दै गुदुङावनो इदिनो संबोबाय दसे दोनबाय गोबावनो अ नोंथाङा नारजि संनो रो ओ रोंगोबा एसे फोरमायना होदो आंथ' बारा रोङाना
ओ नोंथां आंबो नारजिखौ संनो रोङा दे आं जायाबोना जानाय जाया बिदि गोखा खायनो
औ
बिनिखायनो आङो संनोबो मोनफेराखै जाया नालाय
औ जानो मोजां मोना मानो होनबा बियो गोखा जाहैबाय नालाय
औ बिदिनो नारजिखौ अमा बेदरदो सङो होन्ना मिथिगौ आरो ना नोंथां
औ औ औ जोंनिया अमा बेदरजों जाबासो गोथाव मोनो
औ बांसिनानो अमा मेजेमफोर
औ औ औ आरो खायफाया इदिनो दाउजो जायो आरो
औ
आरो बर'फोराथ' बिदिनो ओ ओ दाउ अमा फिनायावथ' आखा फाखाथार नङा होमबा
नंगौ
उम बिदिनो अमाफोरखो बोरै फियो नोंथाङाथ मिथिखायो जोङो अमाखौ बिदिनो आदार होआबाथ' जाया ना
औ ओ अमानो होनो था खाय जोंहा बै माइदि माबायो उम जोङो मिलाव सौनानैदि लायो बिनि गुन गुन्दैया बेखौ ओ होयो आरो ओं बे गुन्दै गोज जाबो बो जानो नागिरा अमाया थाबनो देरनो नागिरा नालाय बिनि थाखाय ओ जोंनाथ' बर'फोर फोरनिया न'फ्रोमबो जौ सङो जौनि
औ बे
औ अफ्रि अफ्रिदो लगायनानै ओ होयो ओमबानिया अमाया देरसिनो आरो ओमफ्राय बेल' नङा थफोरखौबो रू ला बायनानै होयो मैगं बिदिनो कबिफोरखौ औ
बिदिनो आरो बाहेरनिफ्राय बि दिनो सापर नानि गोरानै बो गुन्दै बिदिखौ होयो आरो ना थाब देरथों होननानै नङा होनबा
नंगौ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो माइरंफोरखौबो रू रू रुनानै होयो
माने माबाखौ होनाय जायो आरोना मा होनो बेखौ माइरंनि बै गुन्दै बानायो जेनबा माइरं गेब्लेनायखौ रूना होयो आरो
औ ओ बिदिनो जोंना बर'फोरा न'आव ओ गोबां ओ जिब जुनार फिसियो उम मोसौ बोरमाबो फिसियो मोसौ आरो बोरमानि थाखायथ' ओ बेखौ माबायाव दुब्लियाव होना दोनहैबानो जायो गांसो जायो नालाय जोंहा जेबो खस्थ' गैया माथ्र' हैनांगो लायनांगो बेल' आरो
ना मोसौ आरो बोरमा
अ ओं
मानो होनबा बियावथ' बेयावथ' जोंना बिदि औ माइ गायनाय जायो बिनि ओंखायनो जोंना खानोबो जायगा गैया आरो लामाफ्राव खाबाबो जोंहा बिदिनो गारि मथरखौ गि गिनांगौ मा समावबा बिसोरो लामा गेजेराव थानानै हुख्रेमजायो नङा होमबा बिदिनो खायफाया बारिफोराव हाग्रा बंग्रा जानायफोरावनो खाना दोनो आरो ना आरो जोंथ' दा दैज्लां समाव खानोबो हाया मानो होनबा गासिबो माइ गायो नङा होमबा बिदिनो आरो माइ गाय नाय समाव आरो जोंहा आरो बेलेगनावबो बिदि हगारनो हाया मानो होनबा बेलेग अब्लाबो बिदिनो माइ गायो नालाय बिदिनो हगारनो हाया आरो बे न'आवनो खाना दोनो आरो जोङो
औ आरो दाउ फिसिनायफोरबोथ' जायो
औ जोंथ' दाउखौथ' बिदिनो न'आवनो फिखायो आरो दाउआ' थ' हगारबानो बिदिनो जोंनि ओंखाम जानाय एबा जोंनि ओंखाम खालायफोरखौ गारना होबानो बिसोर जायो नङा होनबा आरो खायफायाथ' माइरंबो सारना होयो
खग्राफोराव थांनानै एम्फौ नागिरना जालाबायो बिदिनो देरो आरो औ
दाउआथ' फिसिनायाव जेबो खस्थ' गैया बिनि खिनायखौ जोङो सिबनानै नंगो आरो बेनि थाखायनो जोबोद खस्थ' जायो आरो जोंना आरो
जोंना बेफोर दाउ अमा जिब जुनारफोरखौ फाननानैबो जोंना रां खामायनो हायो आरो ना आरजिनो हायो औ गोबां रांनि माबायावबो मदद होयो बिदिनो जोंना अमाफोरखौ फिसिबा थ' जोंना बेखौ फानबा गोबां रां मोनो आथिखालाव आरो माने बांसिनानो फाननो थाखायनो फिसिखायो गोदोथ' गावबागाव न'आव जानो थाखायसो फिसियोमोन
औ अमाखौ जोंनाथ' आरो हांसो फिसियो नङा होमबा हांसोआबोथ' जोंनो जोबोद फैसा ख थायो बिदिनो मासेयावनो जोंना फास्स' सयस' गाहाम थांखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ आरोथ' हांसोआथ' जोंना बिदिनो फुख्रि बिदिनो फिसा जावना होबानो जोंना हांसौआ बेयावनो
औ बेयावनो ना एम्फौ जानानै
औ देना जानानै देरोथ' आरो बिदिनो हांसोआबो बिदिनो हगार हबानो थायो दाउआबो बिदिनो हगारना हाबानो बिदिनो थायो आरो आरो बिदिनो जोंना बोरमानि थाखायबो खस्थ' जायो आरो
औ जोंना औ बोरमा मोसौबो फिसियो नालाय न'आव औ
मानो होनबा जोंना बोरमायाबोथ' खानो जायगा गैया बेनिखायनो जोङो बिदिनो दैज्लां समाव दंफांनिफ्राय हाननानै जोङो बिलाइफोरखौ बिदिनो खानानै होयो आरोना जेराव जोङो बोरमाखौ खायो बेयावनो जोङो खानानै बिदिनो बोरमानो आदार माने बिदि होनाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां औ
बिदिनोसै आरो बर'फोरनि जिउआ बिदिनो फिसिनाय जानाय फोरावनो थायो आरोना जोंना बांसिनानो
औ नंगौ नोंथां नोंथां निफ्राय औ आङो मिथियै बाथ्राफोरखौ नोङो बे आयदानि सायाव सावरायनानै नोंथांनिफ्राय मिथि नो मोनबाय गोबां बाथ्राखौनो
औ औ आंबो मिथिबायदि
बिदिब्ला जोंनाथ' समाब्ला